दा
औ गोजोन सानसु सानजौफु सम नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे गोनां आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो
औ बै आयदायानो जाबाय जोंनि बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा ओ गोदो गोदायनिफ्राय बोरै बर'खौ बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिबोनो थाखाय बोरै दावहा नांबोगासिनो दं बैफोरनि सायाव एसे सावरायगोन नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ बर' जोहोनाव जो एबा जोहोलावफोर होननो थाङोबाथ' जोंनिया मोनसे हारिमुखौ खौसेयै लाखिनो एबा मोनसे हारिमुखौ रैखाथि खालामनो बैफोर सुबुंफोरखौनो जों जोहोलावजो एबा जोहोलाव होननानै बुंनाय जायो। दै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ गोदो गोदाय बर' हारिमुवा एबा बर' सुबुंफ्रा गुबुन हारिजों गाग्लोबजानानै एबा जोबोर खैसार खालामजायोमोन एबा गाग्लोबजानाय दोनजायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
ओ जेरैहाय गोदो गोदाय गुबुन हारिया बर' हारिखौ नायनो हायामोन बैनि जाहोनाव जों बर' सुबुंफ्रा रोंखा राखा गैयैनि जाहोनावनो एबा दावहा नांनो गो-रोङिनि थाखायनो जों जोंनि बर हारिमुवा गुबुन हारिजों गाग्लोबनानै दोनजायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ-नाथाय जाय बर हारिनि जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा। बै ओ जोबथे जानानै दोननाय। बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय ओ जा गुबुन हारिनिफ्राय जों सुबुं माहारि एबा बर' माहारिखौ रैखा खालामबोदों बैफोरनो जाबाय जोंनि बर' जोहोलाव एबा जोहोलाव जों होनना मोनथिजायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
गावसोरनि जिउखौ ओ दान होनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बैसोरो जोबोर खस्थ खालामबोगासिनो एबा गुबुन हारिजों दावहा नांबोगासिनो दाहाल थुंग्रि लानानै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बे सैथो खोथा।
जोहोलाव जोहोलाव ओ-जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुं दं। जेरैहाय ओ-दैमालु जोहोलाव। ओ-खेंफाख्रि सिख्ला सोमदोन जोहोलाव। ओ-सिखोना जोहोलाव ओ बिरगोसि सिख्ला। ओ-बैफोरबायदि ओ-गाम्बारि सिख्ला बैफोरबायदि ओ-बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा ओ-जोंनि बर हारिखौ। ओ-गुबुन हारिजों गोबां। ओ-बेरेखा हिसाबै ओ-दावहा नांनानै एबा ओ-खैसार हिसाबै दावहा नांनानै जों बर हारिखौ रैखा खालामबोगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बैसोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि। थाखायनो जों ओ-दिनैसिम जोंनि ओ-खौसेथिखौ मोननो हादों एबा जोंनि नांगौ बाहाग नांगौ बाहागोखौ जों मोननो हादों नङा होमबा नोंथां‌?
औ नंगौ
बैफोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा। जों बर सुबुंफोरनि थाखाय एबा बर माहारिनि थाखाय दावहा नां नांबोआमोनब्ला एबा रैखा खालामबोआमोनब्ला गावसोरनि जिउखौ दान होआमोनब्ला जों ओ-दिनै दिनै बेबायदि खौसेयै एबा ओ खौसेयै एबा गोजोनै थानो हानाय नङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो दानि जुगावबो जों गोबां जोहोलावफोरखौ नुनो मोनो। ओ-बरनि ओ-बरनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जेरैहाय रन्जन दैमारि। रन्जन दैमारियाबो बर हारिमुनि थाखाय गोबां खस्थ खालामबोगासिनो। बै रन्जन माहारिनि थाखायनो। जों गोबां ओ बर हारिमुखौ खौसेथियै नुबोदों नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ बै बर हारिमुनि बै बर हारिमुखौ जोहोलावजो जोहोलावजोफोरानो। समायसार होबोदों एबा गावसोरनि मुं खौ जोंनि जारिमिनाव मुं होलांदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोर जारिमिनखौनो जों फरायसालियाव एबा ओ सासे फरायसाया सोलोंनानै जों गेदेमा सुबुं जालांनो हायो एबा ओ आगोलनि ओ-गेदेमा सुबुंफोरा बोरै गावसोरनि जिउखौ खुंबोदों गावसोरनि ओ जिउखौ दाबोदों बैफोरखौ जों मोनथिना मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ-बैफोरखौ ओ बैफोरखौ जों ओ-सोलोंथाइ हिसाबै फरायनानैबो जों जोंनि जिउखौबो दालांनो हायो नङा होमबा नोंथां। हेल नोंथां
औ नोंथां
बैफोरनि गेजेरजोंनो जों ओ जोहोलाव एबा गेदेमा सुबुंफोरनि खोथाखौ मोनथिनानै ओ जों गावसोरनि जिउखौ मोजाङै दालांनो हायो ओ एबा जों जोंनि ओ जिउखौ दालांनो हायो नङा होमबा नोंथां नोंथांआबो जोहोलावजो जोहोलावजोफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो जों जारिमिनखौ बिजिरनानै नायब्ला नुयोदि गोदो गोदाय गाग्लोब जानानै
बैफोर गाग्लोब जानायनिफाय जों बर' हारिआ माने ओंखारनो थाखाय जोंहा बर' हारिनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो माने हाथिया
जायनि जाहोन जों बर' हारिया अब्लासो गुबुन हारिनिफ्राय जों गाग्लोबजानायखौ जों ओंखारनो हाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ
जेरैहाय गोदो गोदाय मानो होनो इंराजफोरजोंबो माने बर' हारिआ नां माने ना मा होनो गाग्लोबजानायखौ नुनो मोनदों‌ नङा होमबा नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव ओ जोहोलाव दैमालु बेसोरो मानि बिसोरजों माने नां मोगा मोगि जानानै नांनायखौ नुनो मोनदों नंआ होमबा नोंथां?
औ
बेनि गेजेरजोंबो जोंनि बर' हारिआ मा होनो गोबां मानि हारिनि माने हारिफोरा जोंनि बर' हारिफोरखौ मानि गाग्लोबना दोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिफोरा ओ गुबुन हारिनि उन जाना थान थानो गोनां जादोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोङो बैफोर गा उन जाना थानायनिफ्राय जों जौगानो थाखाय जोंना जोङो मा होनो बर'नि जोहोलावफोरा माने बिसोरजों मानि गावनि मोनथायखौ नांगौ होननानै बिसोरजों दाव नांबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ दा ओ गोदोनिफ्रायबो आरो आरो दासिमहालागै जोंना बर' हारि खौ ओ मा होनो नेवसिबाय थादोंमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय दा आथिखालाव एसे ओ माने जोंनि बर' हारिया जौगालांबाय मानो होनबा गोदो गोदायनि जोंनि ओ जोहोलावफोरा बर' हारिनि जोहोलावफोरा बैसोरजों दावहा नांनानै गावनि मोनथायखौ मोननो हादोंमोन नं नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ आरो दा ओ मा होनो बैफोर बर' हारिआ गावसोर मा होनि गोबां मानि लेथ्रायै थायोमोन गोदो गोदाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिफोरखौ मुगैयोमोन नङा होमबा नोंथां? बेफोरनिफ्रायनो जों मानि मोजाङै ओ बैफोर लेथ्रानिफ्राय जों मोजाङै थानानै जों गावखौनो एसे सोलायबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोंना बर' हारिफोरा मा होनो बर' हारिनि गोदो गोदायनि राजाफोरा ओ गोबांआनो अलसियामोन नङा होमबा नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव बर' हारिनि राजाफोरा गुबुन हारिनि राजाफोरजों गाग्लोबजानो गोनां जादोंमोन। गाग्लोबजानानै गावनि माने हारि हादोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन।
औ
बैफोर राजाफोरा बांद्राय अलसिया जानायनि जाहोनावनो बिब्दि जानो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां?
औ
बेनिखायनो बैफोर थासारिखौ नायनानै बर' हारिनि ओ माखासे जोहोलावफोरा माने गावनि ओ हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय ओंखारबोदों। जेरैहाय जावलिया देवान बिरगोसिरि सिख्ला ओ ओ गाम्बारि सिख्ला बेफोरबायदि गोबां रोख- ओ जोहोलावफोर दं नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोंना बर' हारिनि गोबां सुबुङानो मा होनो बैफोर माने गुबुन हारिनि माने जों मा होनो सुबुंफोरजों गाग्लोबजानायनिफ्राय जोंहा ओ रैखाथि मोननो हादों बिसोर जोहोलावनि गेजेरजोंनो नङा होमबा नोंथां?
औ
नोंथाङा नुबो ओ जारिमिनाव नुबोगा ओ फरायनानै मोनबो खादों जे बर' हारिफोरा माबादिहाय गाग्लोबजादों गुबुन हारिनि एबा गंगार गंगारफोरजों नङा होमबा नोंथां
औ
ओ बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गासै माने सेंग्रा सिख्लाफोरानो बैफोर गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों नांज्लायनानै गावनि मोनथाइखौ मोननो हादों। ना होमबा नोंथां। ओ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय। ओ नोंथांनि सायाव गोजोननाय थाबाय।
नोंथांजोंबो गोबां खोथा सावरायनो मोननानै एबा जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जारिमिनखौ मोनथिना मोनबाय ओ बेबायदिनो आं आसा खालामबावो जे नोंथांजों उनावहाय बिब्दियै गोबां खोथा रायज्लायनो मोनबावो बिदिब्ला नोंथांखौ ओ खेबसे साबायखर बाउहरनाय थाबाय ओ गोजोन्थों नोंथां
अ गोजानथों